हेलौ
खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
दा गोजोन गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो
औ नोंथां। नोंथाङा दा मा खालामबाय दं?
औ दा आं जिरायनानै दङ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां।
औ औ औ। थारैनो दा नोंथाङा मा आयदानि सायाव ओ सावरायनो सानदों?
नोंथांजों आं
औ खोनादों औ।
हा हा नोंथां खोना
औ हागोन थारैनो हागोन।
औ। औ औ। औ। थारैनो फोरमायनो हागोन।
औ औ सोंजागोन। औ खोनादों खोनादों।
औ थारैनो